जोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनोबो जासिहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय।
दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंनो सानदों नामा?
औ आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बे आयदायानो जाहैबाय बे आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावहायो सोलिबाय थानाय माखासे ओ माखासे जोंनि आयदायाव सोलिबाय थानाय हायो संसार जानायाव सोलि बाय थानाय हेफाजाब होग्रा मोनसे फिफांनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगांङाव फोरमायनो सानदों बे बिफाङानो जाहैबाय रबार फि फां। रबार फिंफाङा जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहायो बारा नुनो मोना। बे फिंफांखौहायो गुबुन आलदा हादोरावहाय जोंङो गोबांङै नुनो मोनो। नाथाय बे बिफांजोंबो जोंहा संसार जानायाव गोबां हेफाजाब मोनो मदद मोनो। बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बे फिफाङानो जाहैबाय रबार फिफां रबार फिफाङा जाहै आमफाय जोङो ओ गायखांनायनि उनावहायो गायखांनाय उनाव जोंङो बिदिनो द स्नि दाइन बोसोरनि उनावहायो जोङो बे खौहायो मोनो आरो रबाटखौ बे रबारखौहायो जोङो गिबि खेब हायोब्ला जोंङो मोजाङै जखा सुनानै हानांगौ आरो। बे जखाया जाहैबाय ओ थाम मिटारसो फि फाङाव गोजौआवहायो लानानै जोंङो हानो हायो। बे फिफांखौ जोङो मोजाङै हानानै लानानै आथा गुसरग्रा जोङो नावद्रा खालामनानै लानांगौ आरो नावद्रायाव जोङो आजावग्रा खुरै मोनसे लानां गौ बे आजावग्रा खुरिखौहायो जोङो मोजाङै दुरुंजों खानानै लानांगौ आरो। नावद्राखौ खुरैखौ बिनिफ्राय जोङो हानानैहायो बेखौ जोङो फुंङावनो फुंनि सारिथाया नङाबा थिनथायावनो सिखारनानै हानांगौ हानायनि उनावहाय जोङो आजावनानै जोङो बे आजावनायखौ जोङो दुइ घन्टासोनि नै घन्टासोनि उनावहाय जोङो ओ बोखांफिननो हायो बोखांनायनि उनावहाय जोङो थाबैनो ओ बेखौ खांनांगौ बालथिं नङाब्ला माखासे ओ लाव लाव बुस्थु मुवा दोनग्रा बे जायगायाव जों बोखांनो हायो। बेखौ जमा दोननानै बोखांनानै न'आव लाबोनानै जोङो माखासे एसिड एसिडखौ जोङो लगायनानै मा गामलायावहायो दोननांगौ। दुइ लिटार दुइ लिटार गामलायाव दोननानै जोंङो बेखौ स ओ सानसे दोननानै अखानाययै जोङो नानो हायो नानाया मारै रोखोमै नानांगौ जाहैबाय बे नाग्रा मोनसे मेचिन दंखायो। जोनथोर दंखायो बे जोनथोरजों जोङो मोजाङैनो नाग्लिनानै गुवार गोलावखौ जखा सुनानै नारनानै जोङो गुसेब खालामनानै नानानै जोङो मोनसे आगर एरनाय मेसिन दंबावो ओ गारि गारिनि टायार बायदि दाग जाग्रा मोनसे दागो जाग्रा बे दागो जाग्राजों जोंङो ना नाफिननांगौ जायो नाफिननायनि उनावहाय जोंङो दैजों सुनानै सानदुंआव फोराननांगौ फोराननानै जोंङो सानथामसो नंङाबा सानब्रैसो फोराननानै आटाखौ रानहोजोबनानै मोजांङै बेनि उनावहाय जोंङो मोनसे थुमग्रा न'आवहायो दोनहैनांगौ जायो थुमग्रा न'आव जोंङो अर सावनानैहाय बे खौ उखुन्दैखौ बाहेरायाव ओंखारहोआलाबानो लबारखौ ननि सिंआव लाम जोबनानै उखुन्दैखौ थुमनानै जोंङो बेवहायनो ओ साननैसो थुमनाय जायो बिनि उनाव लबारा जेन मोजांङै रानोब्ला मोजांङै राननायनि उनाव जोंङो बेखौ बोखांनानै दोनो बोखांनानै दोननायनि उनाव जोंङो बेखौहायो मोनसे हाथाय नंङाबा मोनसे ग'ला लबार लाखिग्रा गलायाव जोंङो हैनांगौ हैनानै जोंङो बिनि नामखौ मोनबोयो केजिसेयाव जोंङो बेबायदिनो एखमबा ओ सेजौ बाजि नंङाबा बिनिख्रुइ बारा माबा खम बेसेनावबो मोनो। बियो गदै थाया। एखमबा दावउखोलाय एखमबा फावसयलाय जायो बिनि बेसेना थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि ओ मुवाया जोंनि संसार जानायाव जोंनो गोबां हेल्प मदद होयो बे मददखौ संसार जानायावहायो जों बाहायनो हायो बेनि थाइसे थाइनै रांजों जोंङो संसार जानायाव गो गोबांङैनो मदद मोनो। बेफोर बुस्थुखौ जोंनि माखासे बर' ओ हारिनि मानसिफोर नंङाबा गुबुन हारिनि मानसिफोरा बेखौनो बारा मिथिया। जोंनि संसार जानायावदि बेफोरबायाददि बिफांङआबो गोबां हेल्प होयो मदद होयो। आरो बुंनो थांङोब्ला आथिखालनि मुगाया दावगोनाय मुगा दावगानाय मुगाया बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां मदद होयो। आरो माखासे ओ बिरोनदामिन मुगायाव बेफोरो जोंनिनो गोदानै बाहाय जाफिननाय मुवा जानानै फैफिनो हमनानै ला जोंनि साइकेल टायार जोंनि सेेनदेल गाननाय आथिंआव गानग्रा सेन्देल साइकेल टायार गारि टायार साइकेल टायार गारि टायार बेफोरबायदि मुवाया जोंनियाव बे आथायानो फिन नै गोदानैहायो ओ मोनसे कम्पानियाव थांनानै फैफिनो आरो। जों बेफोरखौनो जोंनि संसार जानायाव दैलि ओ बाहायबाय थानाय सानफ्रोमबोनि बाहायबाय थानायाव जों बाहायनो मोनो। बेफोरनो जाहैबाय आंनि माखासे ओ बुंनांगौ दानि सोलिफुबाय थानाय मुगायाव जोंनि मदद संसार जानायाव मदद होनाय माखासे बुज ओ बिफांनि सोमोन्दै बुंनायफोरा ओ बेखिनियानोसै
गो-गोजोननाय थाबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंनि बे रबारनि सोमोन्दै फोरमायनायनि थाखाय आं दा आंनि माखासे आंनि मोनथिनाय आयदानि सायाव बुंनो सानदों बे बे आयदाखौ आंङो बुंनो सानदों ओ बिजाबा जोंनि जिउआव माबायदि हेफाजाब होयो। बा जोंनि बि-बिजाबा मानसि नि जिउआव माबायदि हिसाबै थायो जायगा मोनो बेखौ बुंनो सान्दों आंङो। बिजाबा जाबाय बुंनो थांङोब्ला जोंङो बिजाबानो जोंनि सबसे साबसिन लोगो होननानै बुंनो हायो जोङो जोङो मानसिया ओ बिजाबखौ फरायाब्लानो थानो हाया बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो बायदि दुखु सुखु ओ माखासे ओ बायदिसिना जाहोनफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो आरो दुखु सुखुफोरखौबो होखारनो हायो जोङो जोङो बिजाब फराय नानै माखासे लोगो बा बायदि ओ गारजि मोजां बेफोरखौबो मिथिनो हायो दा जोङो गांसे बिजाबखौ साबसिन लोगो होन नानै बुंनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोबा जो मोन गांसे बिजाबखौ फरायोब्ला जोङो बेवहाय थानाय गासै निदान खैफोद दुखु सुखु गासैखौबो मिथिनो हायो आरो जोङो जे गावनि साननायफोरखौहाय जोङो बिजाबाव लिरथुमनानै दोननो हायो बे बिजाबनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ नांगौ जानाय जिउआव गोनो गोथो जानायफोरखौ जोङो फरायनानै गावनि जिउआव माबादि दानांगौ बेफोरखौ जोङो हेफाजाब लानो हायो बिजाबनिफ्राय बिजाबानो जाहैबाय जोङो सबसे ओ साबसिन ओ मा होनो बेखौ गोनांसिन बा फोथायजाथाव होननानै बुंनो हायो जोङो बयनिख्रुइबो सहायसुला बा रंजाथाव लोगो होन नानै बुंनो हायो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों सासे मानसिया मालाबाबो गारजि जाया बिजाबखौ फरायनानै जोङो नायनानै बिजाब फरायोब्ला सासे मानसिया मोनसे गिदिर थांखिसिम गावनि जाफुंसारनायखौ लानो हायो सासे मानसिया बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मोजां आखु दानो हायो ओन्दै मानसि ओन दै समनिफ्रायनो जोङो बिजाबखौ फरायनानै गिदिर गिदिर डक्टर इन्जिनियार एबा माखासे गिदिर गिदिर अफिसारफोर जानो हानायनि सिमांखौ जोङो दानो हायो बिजाब फराय नायनि गेजेरजों सासे मानसिया ओ गुबुननि गोबां मानसिनि साननाय हनायफोरखौ बा सोर माबादि मानसि सोर माबादि साननाय बेफोरखौबो जोङो हमदांनानै लानो हायो बिजाबफोरखौ जोङो गाव गावनो गावनि गोसोनि साननाय दुखु सुखुफोरखौबो लिरथुमनानै दोननो हायो गाबा गावनि जिउआ जानाय माखासे जथायफोरखौबो जोङो लिरथुमनानै बुंनो हानाय जायो बिजाबफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे गुबुननि ओ जिउ खुरांफोरखौबो फरायनानै थुलुंगा मोननो हायो बिजाबफोरानो जाहैबाय जोंनि सबसे जिउनि लोगोरि बे बिजाबफोरखौ जोङो सब नायनांगौआनो जायो बयबो बिजाब फरायोब्लानो जोङो जोंनि गोसोआव मोनसे मोजां सानदांथिया जौगायो आरो जिउनि मोनसे थुलुंगानायाबो फैयो बिजाबफोराव माखासे गोदोनि जारिमिन गोदोनि समावहाय मा जादोंमोन मा जायाखैमोन बेफोरखौबो हमदांनानै लानो हायो जोङो गोदोनि समावहाय राजा रानिफोरनि बा माखासे बिर जोहोलावफोरनि खोथा बा थ्राफोरखौ लिरथुमनानै दोननायनिफ्राय जोङो फरायनानै हमनो हायोदि बिसोरो जि जिबादि गावनि गोसोनि साननायफोरखौ बा गावनि गोसोनि गोथार गोसो जों माबादि रायजोफोरखौ दाबोदों राजाफोरा सानथ्रिफोरा बा माखासे बिर जोहोलावफोरा गावनि हारिफोरखौ लाखिनो थाखाय माबायदि ओ खस्थ' दुखु खस्थ' सहायनानैबाबो बा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो लाखिबोनो हादों बिफोरखौ जोङो फरायनो हायो दा जो ङो बिजाबफोरनि बागै गावनि बा दा समनि जाबाय थानाय थासारिफोरखौबो जोङो लिरथुमनानै दोननानै इयुननि समखौ बा मोजां मोनसे बिबुंथायफोरखौ लिरनानै दोननानै इयुननि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय हिसाबै जोङो बाहायनो बाहायनो हाथाव खालामनानै दोननो हायो बिजाबफोरा जाहैबाय
रावनिबो थाखाय गाज्रि मोनसे सानजाथाव बा माखासे गाज्रि फिथाइ बेबायादि जाथों जानो हाथावगौ नङा बिजाबफोरनि गासै गुनफोरानो जा जाबाय मोन सासे सुबुंखौ एबा गा सिबो बुहुमनि सुबुंफोरखौनो मोनसे थुलुंगानाय एबा गासैबो सुबुंफोरनि थार गोसोफोरखौ मोनसे लामा मोजां लामासिमाव लानानै थांनो हायो सासे मानसिया बिजाब फरायनानै माब्लाबाबो गाज्रि मोनसे मावथांखि बा मोनसे गाज्रि समसिम थांनो हाया बियो गाज्रि बियो बिजाब फरायनानै जेब्लायबो गावनि गोसोखौ गोथार एबा गावनि गोसोखौनो मोनसे मोजां मोनदांथिजों आबुं खालामनानै लानो हानाय जायो माखासे निहाथ सुबुङाबो लेखा बिजाबफोरखौ फरायोब्ला गोदोनानै थानाय एबा गोथौ हाखराव गोलैसोनाय सुबुंफोराबो मोनसे मो मोजां बिजाबखौ फरायनानै गावनि साननाय एबा सानदांथिनि साननाय हनायफोरजों बियो मोजां फारसे दावगाबोनानै एबा गावनि जिउखौ मोजाङै दानो हानाय जायो मानसिया मानसिनि थाखाय संसाराव बा जेबायदि गुबुननि ओ मोजां आखुफोरखौ नायनानै सोलोंनो हायो थिग बेबायदिनो बिजाबाव थानाय गेदेमा सुबुंफोर एबा माखासे मोजां दिथाहोगिरि बिबाद थांखिनि फारसे आगान सुरनाय सुबुंफोरनि बेफोरखौ नोजोर होनानै गावनि सरासनस्रा जिउखौबो आबुं मोनसे मोजां फारसे दैखांनानै लानो हानाय जायो ओहम सुबुंफोरा बिजाबफोरखौ माखासे रंजाथाइ एबा रंजालु गोसोनि फारसेबो बाहायनो हायो माखासे समाव सुबुं माहारिफोरा गावनि दुखु सुखुफोरखौ बा माखासे खैफोदाव थानाय सुबुंफोरखौ बासायनो एबा खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखायबो बा दुखु सुखुनिफ्राय बारग'नो थाखायबो फरायनो हायो माखासे सल' सल'मा खन्थाइ बिजाब